हेलौ
ओउ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां बुंदों दे।
दे जोंहा ओ बर'फोरनि बैसागु फोरबोनि सोमोन्दै एसे सावरायदोनि।
दे नोंथां दे।
ओ बर'फोराथ' गोदोनिफ्रायनो बैसागुफोरखौ बैसागु फोरबोखौ फालिबोदों नङा होनबा
ओउ नंगौ नोंथां।
फोरनि बैसागुनि सोमोन्दै सावरायोब्ला जोङो गिबियावनो बर'फोरा बैसागुखौ बैसाग दानाव खुंनाय जायो। बैसाग दाननि सिगां सैत्र दाननि जोबथासा खालिनिफ्रायनो खुंनायखौ नुनो मोनो आरो।
नंगौ नोंथां नंगौ
सैत्रदाननि जोबखालि बरफोरा मोसौ बैसागु खुंनाय जायो। जाययाव मोसौखौ थुखैनाय हाबाफारिखौ नुनो मोनो बे मोसौ थुखैनाय हाबाफारियाव बर'फोरा मोसौफोरखौ बायदि रोखोमनि साजायनानै ओ जेनेबा बिबार मालाफोर गानहोनानै आरो मैगं थाइगंफोर बेफोरखौ माला सुनानै गानहोनाय आरो हांगारखौ देग्लिनानै थाव गोथां लदेरनानै बेफोरखौ मोसौनो फोथा फुननानै होनायखौ नुनो मोनो मोदोम
नंगौ नोंथां नंगौ ओं
बेजों लोगोसे मोसौखौ बेफोरखौ साजायखांनानै मोसौखौ थुखैनो थाखाय फख्रि आरो बेजों लोगोसे फख्रि जायफोरनि न'खराव फख्रिफोर गैया बेफोराव बैफोर न'खरफोरा मोसौखौ दैमा दै दैसा एबा बिलोफोराव लांनानै थुखैहैनायखौ नुनो मोनो ओ बेफोराव मोसौ थुखैनायाव ओ बै माखासे फिथाइ सामथाइफोर जेरै लाव फान्थाव ओमफाय बेनिफ्राय ओ सौराइफोर सारनानै मोसौखौ थुखैयो मोसौ थुखैनायजों लोगोसे बेफोरखौ सारनाय जायो आरो आरो बेफोर खौ सारनानै माखासे खुगा मेथाइफोरखौ खननाय जायो। बेफोर खुगा मेथाइफोर खननायनि गाहाय थांखियानो जाहैबाय मोसौफोरनि गेदेर गोलाव जानायनि हाबिलासफोरखौ बेफोर खुगा मे थाइनि गेजेरजों नुनो मोनो आरो ओमफायो बेनि उनाव नैथियाव मोननो हायो जोंहा मानसिनि बैसागु। मानसिनि बैसागुआव गाहायैनो ओ बैसाग दाननि से अक्ट'खालि फालि-फालिजायो। बे मानसि बैसागुआ ओइदिनखालि बयबो मानसिफोरानो बर'फोरा माने ओ फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै गावजों गाव ओ ओन्दैफोरा गेदेरफोरखौ मान होनाय। खुलुमहैनाय एबा ओ मान बान्था होनाय आरो बेजों लोगोसे गेदेरफोरा उन्दैफोरखौ अननाय आरो गावजों गाव सोमोन्दोफोरखौ गाज्रि सोमोन्दोफोर थायोब्ला बेफोरखौ बावगारलायनानै गावजों गाव सनमान होलायनाय मान होलायनाय बेफोरखौ ओइदिनखालिनि गेजेराव नुनो मोनो आरो।
औ
ओदिनखालि ओ बयहाबो गोसोफोरखौ मोजां खालामलायनानै गावजों गाव गोजोननि आरो गावजों गावनि गेजेराव मोजां सोमोन्दोनि थाखाय बेबायदिनो बायदि बायदि रोखोमनि हाबाफारिफोरबो खालामनाय जायो ओइदिनखालि।
औ नंगौ नोंथां।
सोरहाबा सोरहाबा ओइदिनखालिनो गोखा गोखै मैगं खानानै गोखा गोखै मैगंखौ खानानैबो जायो। ओमफाय बेनिफ्राय सोरहाबा सोर सोरहाबा ओ मोसौ थुखैखालिबो जानायखौ नुनो मोनो गोखा गोखैखौ बेनिफ्राय आरो सोरहाबाथ' बैसागु जोबनानैबो बे गोखा गोखैखौ जानायखौ नुनो मोनो आरो। ओमफाय बेबायदिनो बेनि उननिफ्राय बयहाबो न'खर न'खर हाबलायनानै गावबा गाव मोसानाय मुसुरनाय बेफोरबायदि हाबाफारिफोरखौ लानायखौ नुनो मोनो। ओइदिन बेनि उनाव ओइदिनखालि बयहाबो गोसोफोरखौ ओ रंजानाय बाजानायजों साग्लोबसार होयो आरो बेबायदिनो रंजानायफोरखौ नुनो मोनो।
औ
बेनि उनाव बेफोर रंजानायफोरजों मोननाय थाखा एबा रां रुफाफोर आरो न'खर न'खर हाबनानै मोननाय माखासे ओ मुवा बुस्थुफोरखौ बयहाबो गामियाव नो ज' खालामनानै ओ लावखार ओंखाम जानायफोरखौबो नुनो मोनो। बिनिफ्राय बिदिनो खाना जानायखौ नुनो मोनो।
ओम
बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन रोखोमनि खान्थि बाहायनानै एबा दोरोंफोरजों बे बैसागु फोरबो फालिनायखौ बर'फोरनि गेजेराव नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां
थाङा ओ गोखा गोखै बर' फोरनि बे बैसागुआव गोखा गोखै जानायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
बरफ्राथ' बैसागुखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोदों
औ
बर' माने बैसागुआ माने बर'फोरनि मोनसे एंगार हायि फोरबो होननानै बुंनो हायो आरो बेफोरबायदिनो ओ नुनो मोनोदि ओ जेनेबा बैसागुखौ सैथ्र' दाननि जोबथा सानाव फालिनाय जायो
औ
बिदिनो माने बर'फोरा बिदिनो बे सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालि जाय सानाव मोसौ थुखैनाय जायो बे सानावनो माने गोखा गोखैखौ जायो खायसे माने सुबुंफोरा आरो बेनि अनगायैबो माने ओ जोब था सानखालि बैसागुखौ बिदाय होनाय खालिबो माने गोखा गोखै माने मैगंफोरखौ माने गासिखौबो खांनानै जानाय जायो आरो सोरबा सोरबा बिदिनो सैथ्र' दाननि माने जोबथा सान जाय सानाव माने मोसौखौ थुखैनाय जायो बे सानावनो जायो आरो बिदिनो ओ गोबां माने मैगं थाइगं हाग्रानिफ्राय गोबां माने मैगं-थाइगं नागिरनानै बिदिनो बुङो आरो सेजौ सेथा माने मैगंफोरखौ माने बुथुमनानै जानाय जायो जाहाथे माने बेमार आजारफ्रा हामो बिदि माने फोथायनानै माने बर' फोरा‌ गोदो गोदायनिफ्रायनो माने माने गासिबो माने बेफोर हाग्रा बंग्रानिफ्राय मैगंफोरखौ माने बुथुमनानै जाबोदों आरो
औ नंगौ
ओ बिदिनो बर'फोरा जेरै खुंखा मानिमुनि दौस्रेम, खिफि बेन्दों बेफोरनि अनगायै माने गोबां मैगंफोरखौ माने नागिरनानै बिदिनो गाव गोजा बो माने एवनानै जायो बेनि अनगायैबो माने बर'फोरा इदिनो बेदरफोरजों एवनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो
औ
नोंथांमोननि गामियाव बेफोरबायदि ओ जागोन ना जाया?
जोंनिथिंबो गोखा गोखैयाथ' बयहाबो जाखायो नालाय जोंनि गामियावबो जायो ओ जों गामियाव सैथ्र' दाननि जोबथा खालि जेनेबा मोसौ थुखैखालि गोखा गोखैखौ जानाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां
बे गोखा गोखैयाव सोफानाय मैगंफोर महरै मोननो हायो ओ दिंखिया बेबायदिनो फुं खा आरो माखासे फिथाइफोरखौबो फिथाइ गोरलैफोरखौ जेरै थाइजौ फिथाइ आरो खान्थाल फिथाइ गोरलै गोरलैफोर खौबो हानानै होफादेरनाय जायो। ओमफ्राय आरो बेजों लोगो सेनो मोननो हाबावो ओ मैसुंफोर हाग्रानि मैगंफोर खौ गासैखौबो लानायानो जायो होननानै बुंजायो।
औ औ।
बां सिन बांसिनखौ थ' हाग्रानिफ्रायसो मोनखानाय एबा हाग्रानिफ्रायसो खनसायनाय जाखायो। न' न' नि न'आव गायनाय हिसाबै बेबायदिनो मोनफा मोननै सबायाइ बिमाफोरखौ होजायो बिनि फ्राय ओ मैथाफोर होनायखौ नुनो मोनो। ओमफ्राय ओ हाग्रानि हिसाबै दौस्रेमफोर
औ।
खेरा दाफिनिफोर ओमफ्रायो बिदिनो फटल बिलाइफोर बेफोर खौ होनायखौ नुनो मोनो आरो। बेबायदिनो बेजों लोगोसे सोरहाबा सोरहाबा नखराव दाउ बुथारनानै बेजों समफा देरनानै जोबोद गोथावै जानायखौ नुनो मोनो आरो सोरहाबा अमा बे दर होनानै जानायखौ नुनो मोनो।
औ।
बेयो बर'फोरनि मोनसे गाहाय जाग्रा होननानै बुंनो बुंनो हायो आरो एबा बुंजाखायो। बियो ओ बर'फोरनि बैसागु फोरबोनि मोनसे गाहाय बिथिं आरो जायनि गेजेरजों बैसागु गुयानो आबुं नु मा होननानै बुंजायो आरो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
सागुआ मोनसे आबुं म हर मोननो हायो बर'फोरनि गेजेराव बेबायदिनो बैसागु रंजानायाव ओ नोंथांमोननिथिं गाननाय जोमनायफोरखौ एस ए फोरमायनानै होनो हागोन नामा हिनजाव फोरा माबायदि गानो एबा हौवाफोरा माबायदि गानो?
हागोन नोंथां हागोन मानो हाया जानो जोंनिथिंथ' गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला बिदिनो गावनि ओ दोरोङारि ट्रेडिसनेल गाननाय जोमनाय जेरै हिनजावफोरा दखना दखना बिदन रेगे रेगां फास्रा बेफोरखौ गानो आरो बेनि अनगायैबो जागा मागा देलायनानै आरो इदिनो हौवाफोरा गामसा आरनाइ गस्ला आरनाइ लानानै बे फोरबायदिनो गाननायखौ नुनो मोनो आरो आथिखालावबार' एसे माने समजों लोगोसे सोलायनायखौ नुनो मोनो गावनि दोरोङारि गाननाय जोमनायनि अनगायैबो आथिखालावथ' माने सोलायबोनायखौ नुनो मोनबायना दोरोङारि गाननाय जोमनाय माने गाननाय जोमनायखौ गारनानै एसे गोदान मुगाजों
औ
खारनायखौ नुनो मोनबाय बिनि थाखायनो एसे माने आथिखालाव एसे सोलायनायखौ नुनो मोनो आरो जेरै गोदो जेरै ओ माबायदि गानोमोन बेफोरबायदि गाननायनि अनगायै आथिखालाव एसे सोलायनायखौ नुनो मोनो जेरै गामसा गानालासिनो सोरबा लंपेन्ट गाननायखौ नुनो मोनो हौवाफोरनि बेलायाव बेफोरखौ नुनो मोनो आरो जेरै ओ बिदिनो आरनाइनि गस्ला खरखौ गानालास नो ओरैनो नरमेल सार्ट एफोरबायदि गाननाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनसै आरो ओरैनोथ' बुंनो थांबा बांसिन गावनि दोरोङारि गाननायखौनो नुयो नुनाया माने गाननाय जोमनायखौ जेरै आइजोफोरनि बि थिङावथ' जेरै दखनाखौनो गानखायो दखना रेगे रेगां फास्रा गोमो गाबनि दखना दखना बिदन रेगे रेगां गोजा गाबनि फास्रा ब्लाउस गोजा बेफोरबायदि गाननाय खौ नुनो मोनो आरो। बिदिनो ओ हौवाफोरनि बिथिङावहाय गामसा सा गामसा गोथां बेबायदि गाननायखौ नुनो मोनो आरो। नोंथांमोननिथिंलाय माबायदि माने गाननाय जोमनायनि बेलायाव?
जोंनिथिंबो फ्राय बेबायदिनो गाननाय जोमनायफोरा ओ हिनजावफोरा दखना गोमो बेबायदिनो आथिखालाव गुबुन गुबुन रोखोमनि आगर एरनाय दखनाफोर जेनेबा गोमो गोमो गाबावनो गुबुन गुबुन रो खोमनि आगर एरनाय गोजा गोथां बेफोरबायदि आगर एर हमनानै समायना रमायना दखनाफोरखौ गाननायफोरखौ नुनो मोन सै। आरो जोमग्रा महरैथ रेगे रेगांआनो गाहाय।
औ
आरो हौवासाफोरनि बेलायाव हौवासाफोरा गामसा गोथां एबा निला खालारनि गामसाफोर बेफोरखौ गाननायखौ नुनो मोनो। आरो आरनायाथ गाहाय। आरनायखौ जान्जियाव खानाय आरो हौवासाफोरा खरआव एबा जान्जियाव खानाय आरो गो दोनायाव लानाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो आरो।
उम उम
जोंनि बैसागुनि सोमोन्दै सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथनोसै नामा नोंथां?